औ फ्रि।
औ ओ जों दायो दैनि थ दैनि सायाव रायलायगोन आरोना ।
औ।
त'आं बुंनोसै कि दैया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि थाखाय बिराद गोनांथि आरो जों दै गैयाबा थांनानै थानो हायाथ' दैया सानफ्रामबोनि थाखाय गोनांथि आरो दैखौ दैलि बाहायो आरो दैलि बाहायनाय जायो त' दैया जायो ओ दैखौ जोङो दंखलफोर खुरनानैहाय आरो दैखरफोरावहाय जों दैखर खुरनानैहाय मोनो आरो गोदोनि गोदोनि दिनावहाय माने गामि गामियावहाय जों दाबो नुनो मोनो । कि दैमा दैस दैमा ओ दैमा जावनानैहाय दै लाबोनायखौ दैया ओंखाम ओंख्रि संनाय आरो बायदिसिना जेरै बिबार बिबारफोरावबो जों दै लुयो जाहा थे बिबारफोराबो मोजाङै ओ मोजाङै खिलिनायनि आरो मैगं थाइगं गायनायफ्रावबो जोङो दै बाहायनायखौ नुनो मोनो । आरो जेरै जों जोंना मोनसे आबाद मावो कि ओ माइ गाय माइ त' बे मायावहाय जोङो दै फिसा फिसा दै लामा बानायनानै दैखौ लाबोनानै जोङो माइ गायनायावहाय बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जाहा ते माइआ मोजाङै दै मोननानैहाय प्रबल दै मोननानैहाय माइआ मोजाङै खिलियो आरो माइआ मोजां फिथाइ फिथाइ थायनानै मोजां फिथाइ होनो हायो आरो जों बे माइखौनो जोङो जोंनि जिउआवहाय सानफ्रामनि जिउआवहाय जोङो आदार महरै जाग्रा आदार महरै जोङो फुंनि ओ सानजौफुनि मोनानि जानायाव जों बाहायो आरो । त' मानसिया बेबायदिनो थांनानै थायो आरो आरो दैया जाहैबाय ओ दैया जाबाय जायगा जायगा जायगा जायगायाव दैया आयरन थायो त' बेै आयरननि था थाखाय जोङो गोदोहाय जोङो दाबो जोंनि बर' बर' माहारिखौ सुबुंफोरखौ जोङो नुनो मो मोनोखि ओ मोनसे दैख' मोनसे प्लास्टारनि रिंआवहाय बाला होनानैहाय जों बेवहाय दैखौ माबानाय फिल्टार खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो । दाब दाब जायगायावहाय औ बाट आ-आथिखालावहाय टाउननि मानसिफोरा बांसिनानो बेफोरनि थाखाय बेलेक बुस्थु इउस खालामो जेरै ओ ए एकुव गार्ड दै जि फिलटार खालामो जों बेफोरखौहाय बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो । आरो औ दैखौ जों बायदिसिना अनेक अनेख खामानियाव बाहायनो हायो जेरै ओंखाम ओंख्रि सं संनायावहाय थोरसि लथा सुनायावहाय आरो जों सानफ्रामबोनि ओ जों गाननाय जोमनायावहाय जेरै नों खनसे गानबा जिफ्रा लेथ्रा जायो होमबा जों बेखौ सुनो थाखाय दै दैनि गोनांथि जायो ।
नोंगौ ।
औ । थ' दैखौ जोङो बिदिनो सामफ्रोमबोनि थाखाय बाहायनाय जायो दायो नोंथाङा बुंदो दे
औ नोंथाङा थिगखौनो बुंलांबाय ओ दैखौहायो जोंनो जोबोद गोनांथार आरोखि आरो जोङो दै गैयाबा थांनानै थानो हाया होननानै बुंजायो नङा होनब्ला ओ दैयानो जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय गोनांसिन मानोना जोङो दैजोंसो गास सैबो खामानिखौनो मावजोबो ओ जोङो ओ बिफां लाइफांबो थानांगोन दैनि गोनांथिनि थाखाय दै बिफां लाइफ फां थायोब्लासो जोङो अखा हानानै बा हाया गिसि जानानै ओ सायख्लुम जानानै थाजिम थागोन जोङो हा सिंनिफ्रायबो दैखौ मोननो हायो आरो गो अख्रां सानिफ्रायबो दैखौ मोननो हायो आरोखि जोङो हा सिंनिफ्राय लोंनो थाखाय ओ दैखौहायो दिरुननाय जायो आरो माखासे आबादफोरनि थाख खाय जोङो अखा होनो जायखौहायो । जोङो अख्रांनिफ्राय गोग्लैबोयो बेखौहायो जोङो आबादनि थाखाय बाहायनो हायो आरोखि ‌।
औ ।
जोङो ओ हा सिंनिफ्राय गायनाय दैखौहायो जोङो ओंखाम संनायाव बा बाहायो आरो जोङो लोंनो थाखाय दै बेनिफ्राय जोङो ओ थोरसि लथा सुनाय जि सुनाय ओ जि जोम गासैबो बेफोर खाम नियावनो जोङो मैगं थाइगं सुनाय बेफोर खामानियावहायो बाहायनाय खौ जोङो मोनो होननानै नों थाङा दहायनो फोरमायलांबाय ओ जोङो नंगौ माइ‌ माइरं जोङो जोङो जाग्रा आदारफोरखौहायो सुनानै जानांगौ नङा ब्ला जोंनि देहाया बेमार जागोन नङा होनब्ला? जोङो माइरंखौबो सुनानै जानांगौ जाहाथे रन्दैखौ गारना गारगारनानै जोङो मोजाङै सुनानै बेयावहायो नांगौ जेसेबां जखानि दै होनानै जोङो ओंखामखौ संनो हायो आरोखि। दैजोंहाय बेनिफ्राय जोङो ओम मै थाइगंफोरावबोथ' हा हा बाला बेफोरबायदि सिथाबनानै थायो नङा होनब्ला। जोङो बेफोरखौहायो दैजों हायो सुथारनांगौ आरोखि नङाब्ला जोंनि देहा सिङावहायो हाबलांनानै जोङो बेमार जागोन आरोखि। बेनिफ्राय जोङो मोसौ मोसा फोरनोबो जिब जुनारफोरनोबो लोंनो थाखाय दै नांगौ नङा होनब्ला? बिसोरनोबो जोङो न'आव फिसिदोंबाबो ओ जोङो सानसुफोरावहायो दै दौहैनांगौ सानदुं गोसाबा ओ जोङो आरो ओ दै अखानिफ्राय गोलैनाय दै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ माइ गायनाय आबादनि था खाय जोङो जोबोद गोनां जायो ओ मानोना जोङो दै गैयाबानो माइ आबादखौहायो गायनो हाया नङा होनब्ला। जोङो अखानि दारैसो माइखौ गायनो मोनो नाथाय जोङो गोबां बे गोजां बोथोरफोरावबो दानि जुगावहाय नुनो मोनो ओ हानिफ्राय जोङो मोब्लिबारि मिसिनजों हायो ओ मिसिम माबा गायनानै मथर बा मेसिन गायनानै जोङो दैखौ दिरुननानै जोङो दै सारनानै दुब्लियावहाय जोङो माइ आबाद मावनायखौ दानि जुगाव नुनो मोनसै आरोखि माने दानि जुगावहायो बोथोरजों जेबो माबा गैला आरोखि माने गासिबो समावनो गासिबो बोथोरावनो जा गोसो बेखौ मावनो हायो आरोखि।
ओ जोङो आरो ओजोंहाय बांद्राय अखा हायोब्लाबो जोंनि था खाय लस होननानै जोङो मोनथिनो मोनो नङा होनब्ला। ओ जायनि दारै जों ङो दैबाना सोमजिनानै गामि ओनसोलाव बा
हाजो ओनसोलफोरावहायो जोबोद खहा बा गोहोम खोख्लैगासिनो नङा होनबा। जोङो